हेल' नोंथां औ खोनादों
दायोदि दिनैनि बे मोनाबिलि समाव आंनिफ्राय गोसो गोर आं नोंथांनिसिम ओ जासि हरनाय थाबाय ओ दायो बिदिब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो लानाय जादों नोंथांआ सावरायजागोन दा
औ जा रायलायनो हागोन
औ दिब्ला दायो ओ सावरायनाय आयदा बायदियै ओम आ आबहावा थासारिनि बागै लानाय जादों।
औ औ जागोन दे
दा आबहावा थासारि होनोब्ला जोंहा बुहुम नाङैनो जोंनि जेरै ओ बायदि मिथिंगायारि बा गासै जिब जुनार मानसि दुमसि गासैखौबो लानानै बे बुहुमनाङै बिनो जों बेखौ आबहावानि थासारि होननानै बुंनाय जायो
औ
आफावा थासारि होननानै बुङोब्ला जों आ गासै जि दंफां लाइफां जिब जुनार बैफोर जों बे आबहावायाव जों मोननो हायो।
औ
आ बे आबहावा होनोब्ला जोंहा ओ गिबियावनो बे ओ मिथिंगानिफ्राय जे जों ओ बारहावा लानानै जों जे थांनानै बे आबहावा बिथिङाव जोंहा ओम बायदि बिथिंनि ओ जेरै द दंफां लाइफां बा जिब जुनार बेफोरजों जोंङो ओ बुंफबनानै थायो नोंथाङा जे बे आबहावानि सायाव ओ माबाफोर बुंथिनो ओ बुंथिनो हायो नामा?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेखिनि खाबुखौ आंनो होनायनि थाखाय ओम नोंथांनि बुंनाय बायदि जोंहा आबहावा आयदाखौ लानानै सावरायनो लादों नङा होनबा नोंथां दा आं बे आ आबहावानि सायाव फंनैसो बुंनो सानबाय आ जोंङ आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ-नुनो मोनै जोंहा बार मण्डलखौनो जोङो बुंनो हायो एबा बायदि जोंनि बिफां लाइफां बायदि थासारिखौनो जोङो आबहावा बुंनो हायो। आबहावा। होनोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय बारखौ। जोङो बुंनां गोन माने होनोमब्ला ओ- बार आब-बारम हावा होनोब्ला जों बेखौनो बुजिनो मोनो। जोंनि बुहुमनि बारहावाया गोदोनि। समाव। जोबोर गोजोन एबा थाजिम। सिनमोन होननानै जोङो मोनथिबोदों एबा। ओ-मोनथियो। नाथाय आथिखालनि मुग गायाव। जोंनि बारहावाया जोबोर। गबुंले जानो । हमबाय जोङो गोदोनि। समाव ओ-जेराव मे बिफां लाइफां थानायनि थाखाय जोंनि बार। हावाया जोबोरैनो गोजोन एबा थाजिम एबा जेबो ओ- केमिकेल गैयै बेफोरबायदिमोन आरो जेबो बिस गोनां थादेरसा गैयैमोन जोंनि बारहावाया नाथाय आथिख खालाव जोंनि बारहावाया माखासे जोंनि। सुबुंनि बायदिसि सिना बाहायनायनि बायदिसि सिना केमिकेल बायदिसिना मुवा बेसाद बाहायनायनि दारै जोंनि बारहावाया गोबां गुबुंले जानायखौ। जोङो आथिखालाव। नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे। से जोंहा । जोंनि देहायाव। बो गोबां खहा खालामदों। बारहावा गुबुं गुबुंले जानायनि। गुबै जाहोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय आरो ओ-सुबुं अन जिमा बांनानै जोंनि मिथिंगानि थानाय जोंनि मिथिंगायाव । थानाय बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै जोंहा न बां गिदिर गिदिर इथा फाथाजों जोंहा न लु दों आरो। बिब दिनो जोंहा ओ सोहोर बानायदों सोहोर बानायनायाव जोंहा गिदिर गिदिर कल कारखाना एबा दारिमिनफोरखौ जोंहा फसंदों जेराव जोंनि थाखाय जोबोर बिस गोनां गेसखौ बिसोरो ओ बे कालखारखारा खानानि गेजेरजों जायनि थाखाय बियो सुबुंनि गोबां खहा लाबोयो एबा जोंनि बां बारहावायाव थानाय गोग्गो बारखौ जों गोबां गुबुंले खालामो आरो बारहावा होनोब्ला जोङो बारखौल बुंनो हाया मानो होनब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय मुवा बेसादफोरनि बायदि बिथिंफोरखौनो जोङो बारहावा होननानै बुंनो हायो मानो होनब्ला जोंनि ओ समाजजों सोमोन्दो थानाय बा सुबुं हारिजों सोमोन्दो थानाय जायफोर ओ गोनां बिथिंफोर जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिनाखौनो जोङो बारहावायाव बुंनो हायो मानोना बारहावा बुङोब्ला जोंहा बिफाङा फैखायो बिफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन जेन मोनो अक्सिजेनखौ जोङो लानानै थांनानै थायो आरो अक्सिजेन जों कार्बनडाइ अक अक्साइड हगारनाय गेसखौ जोंनि बिफां लाइफांफोरा ओ बुथुमनानै लायो। नाथाय जोंहा सोहोरथिं नाहरोब्ला गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै न बां लुनायनि थाखाय जोंहा अक्सिजेना खमायलांदों आरो सुबुंनि सुबुं जा कार्बन डाइ अक्साइद हगारनाय गेस बे गेसखौ सुबुङा ओ बाराव मोननो हादों जायनि थाखाय जोंनि बे कार्बन डाइ अक्साइद हगारनाय गेसखौ बिफांफोरा बिफांफोर गैयिनि थाखाय सोबनानै लानो हायि। बेयाव सुबुंनि जा बार बेजों गावजों गाव दुंहाव थासारिफोरखौ सोमजिहोदों।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो फंनैसो बुंस्रोमबा आङो मोजां मोनगौमोन।
औ नोंथां बुंनायफोरा थारैनो आ सैथो जे आबहावायाव जों माबायदि बायदि थासारि मोनो बेफोरखौ नोंथाङा थारैनो मोजाङैनो बुंथिबाय आरो आं नोंथांनिफ्राय मोजाङैनो मिथिना मोनबाय दा आरो आं बुंबावनो सायो बै जे आबहावा आबहावा थासारि होनना बुङोब्ला जों आ बिफां लाइफां बैफोर बायदि हाजो हाला दैमा दैसा गासैखौबो जों गासै जे जि थासारि बे थासारिखौ जों आबहावाखौ जों मोननाय जायो ओ। जेरै हाजोफोरा ओ गोजौ गाहाय बा ओ बेखौ जों गोजौ गोजौ महरनि अन्थाइ बायदि बेखौ जों हाजो होननानै बुंनाय जायो बे हा जोआ नुहुरनायाव समायना जायो। नाथाय खाथियाव नायोबा बेखौ हारां हाथां नुनो मोननाय जायो। ओ बेफोरनि गेजेरजोंनो आरो दैमा दैसा। गोदोनि बेलायाव होनोब्ला आबहावानि बेलायाव होनोब्ला जोंहा ओ दैमा दैसाफोरा ओ दैज्लां बोथोर समाव जेब्ला अखा दैजों जेरै अखाफोरा बायदिसिना ओ, दैया जेब्ला अखा हानायाव बांसिननिस्राय बांसिन जायो अब्ला हा खुरखानाय बायदिफोरखौ जों मोननाय जायो जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं माहारिनि जि हा हाफोरा खुरखालांजायो बा बायदि। मुवा बेसादफोरा जोंहा ओ खैफोद महरावबा जोंनि सम्पथिफोरखौ माने दैमा दैसाया बेफोरखौ लांफानायखौ नुनो मोनो जोंहा आरो बिदिनो जों आबहावा होनोब्ला आबहावाखौ जों रैखा खालामनो। थाखाय जों सुबुं माहारियानो बे मोजांनि बेलायाव जोङो बेखौ रैखा खालामनो थाखाय सुबुं माहारियानो मावफुंनांगोन जेरै ओ नोंथाङा बुंदोंमोन जे आबहावानि थासारिया दानि जुगाव माने सोलायनाय नुदोंबा। गाज्रि बारहावाफोरखौ जों मोननो मोननो थाङो। थिग बेबायदि गाज्रि बारहावाफोरखौ जोङो ओ बारहावा बा गाज्रि। थासारिफोरखौ जों फोसाबनो थाखाय जों सुबुं माहारियानो मावनांगोन जेरै ओ बारमडलनि गेजेराव जोंहा। आबहावाखौ रैखा खालामनोबा बैफोरबायदि प्लास्टिक बाहायनायफोर जोङो प्लासतिकनि अनगायै। खागजफोरखौ दहननानै जों बेखौ जोङो बाजार हान्था मेलाफोराव जों खागजखौ बाहायनांगौ मानो होनोब्ला जों। ओ बे खागज बाहायनाया जोंहा सेवनानै थाङो नाथाय प्लास्टिक बायदि मुवाया जोंखौ ओ सेवनानै थाङा बैफोर प्लास्टिकफोरा हायाव जों लोगोसे अरजाबनानै थाफायो बैफोर जेराव प्लास प्लास्टिकगा सेवना थाङा नाथाय बेखौ ओ बोसोर बोसोर उननि समावबो जों बेखौ मोननाय जायो बेनि जाहोनाव जोंनि आबहावा थासारि जेरै दंफां लाइफांफोरा ओ थैनो बा हासार मोनैजों लोगोसे बे। दंफाङा थांना थानायाव जोंहा ओ खैफोद बा गाज्रि ओ थासारियाव जों थानायखौ नुनो मोनो जेरै दंफांफोरा थैनो नागिरो बे आबहावानि बेलायाव जोंहा आरो दंबावो जेरै दानि जुगाव बायदि मुवा जेरै मुलि। होनाय बैफोर मुलि होनाया जोंनि आबहावाखौ बा हाग्रा बंग्राखौ थै होनायाव बेवहाय बायदि रोखोमनि दंफां लाइफां बिलाइ हाग्रा बंग्राफोरा थैनानै थाङो जायनि जाहोनाव हाया गुरै जानानै। आ। बैफोरो गाज्रि महराव बारहावाया जोंखौ ओ सुबुंनि बा जिब जुनारनि बे थांना थानायाव हां लानायफोराव जोंखौ खैफोद महरावबा बिदिनो बेमार आजार जाहोनायखौ जों मोनो जेरै प्लास्टिक सावनायावबो जोंहा। ओ खैफोद। खैफोद जानाय बा बेमार आजार बारहावानि गेजेरजोंनो बेफोरखौ जों मोननो हायो नोङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बैफोर जे जों गाज्रि बारहावा बा गाज्रि थासारि। बैफोर हाजों दाजाबना थानाय बैफोरखौ जोङो रैखा खालामनोब्ला जों सुबुं माहारिया थारैनो मावफुंनांगौआ बेयो सैथो बे जों जे रैखा खालामनांगौ आबहावाखौ रैखा खालामनांगौआ सुबुंनि आखायाव दंना गैया नोंथाङा। ओ बेखौ बुंनो हायो नामा जे जों सुबुं माहारियानो बेखौ जों रैखा खालामनो थाखाय जोङो होबथानांगौ होननानै आं सानो नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ नंगौ नोंथा नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो । सैथो जोङो आबहावा खौ संरैखा खालामनो थाखाय जोङो। गावखौनो। सांग्रां खालामनांगोन बा सुबुं माहारियानो खौ फोसाबनो नाजानांगोन जेरै जोंहा नोंथां होननाय बायदि प्लास्टिक इउस खालामनायनिफ्राय बाहायनायनि। जोंहा जानगाराव थानांगोन आरो बिनि सोलायै जोंहा ओ सेवनानै थांनाय बायदि मुवाफोर जोङो बाहायनांगोन जैरै फाथोनि बस्ता फाथोनि प्लाजटिक फाथोनि जलंगा बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनांगोन एबा फा फाथोजों बानायनाय एबा गुबु गुबुन दुरुं जों बानायनाय गुबुन जिजों बाना बानायनाय बेफोरबायदि मुवाफोरखौ जोङो बाहायनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बारहावाखौ जोङो गुसु थाजिम लाखिनो थाखाय जोङो दंफांखौ दंफां गायनांगोन आरो अक्सिजेन ओ बोलाय लालाय खालामनो थाखाय जोंहा दंफांखौ नांगौ जायो। बिनिफ्राय जोङो गारि मथरनि, फ्राय ओंखारनाय गेस बेफोरखौ जोंनि आबहावाखौ जोंहा गुबुंले खालामदों जायनि थाखाय जोङो गारिनिफ्राय ओंखारनाय जा पेट्रल सावनायजों ओंखारनाय धुवा बेखौ जोङो खम खालामनांगोन एबा गारिफोरखौ जोङो एसे खमै बाहायनांगोन एबा। ओ जोंहा कल खारखानिफ्राय गोबां गेस ओंखारो बेफोरखौ जोङो ओ गुबुन राहायै जोंहा लानो नागिरनांगोन नङाब्ला जोंनि बे आबहावाया जोंना।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो नोंथांनिफ्राय। बे आबहावा थासारिनि बागै ओ ज्लायनानै। गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो। ओ ओ बायदि बाथ्राफोरखौ मि थिना मोनदों ओ बे। ओ आबहावानि आयदायाव सावरायनायनि सायाव ओ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै फोस्रावना जाबाय नोंथां गोजोन्थों।